औ। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बांसि गाहाम हामलायनायखौ ओ जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय।
आं नोंथांनो फनहरनायनि जाहोना नोंथां लोगोसे जोङो सानफ्रोमबो मा माखौ संनानै जायो बा माबोरैहाय मा माखौ माजों जायो बेखौ सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङना?
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथाङा मा मा मैगं जानानै मोजां मोनो
ओ मैगंनि बाग बुङोब्ला जोंहा गोबां मैगं दङ गोथाव मोननाय मैगं जेरैहाय जोंहा जोंनि बर'नि आलादा मैगं होनना बुङोब्लाबो जेरैहाय नारजि ओंख्रि दङ आरो ओ अनला खारै दोङो बेनिफ्राय मैथा दङ जोंहा गोथां मैगंजों संनाय मैद्रु ओंख्रि दङ आरो बेबादिनो ओ लाफा मैगं आरो ओ बेबायदिनो खारदै खारैबो दङ जोंहा आ आरो आं मोजां मोननायावथ' बेबायदिनो आरो सबाइ ओंख्रि बेखौबो आं मोजां मोनो ओ आं बांसिन खिनि मोजां मोननाय होनना बुङोबा सबायजों दाउ बेदर खौनो मोजां मोनो होनना बुंजायो बेनिफ्राय औ औ नों नोंथाङाबो बेबादिनो माबाफोर मोजां मोजां मोननाय जाना मोजां मोननाय मैगं मुं बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ आं मोजां मोननायाथ' गोबां ओंख्रिफोर दं बिदिनो जेरै अनलाजों औवा मेवाइजों दाउजों जानानै आं जोबोद मोजां मोनो जे जिहेथु जोंनि बर'निनो मोनसे ओंख्रि नङा होमबा? औ बेखौनो जानानै आङो साबसिन मोजां मोनो औ
औ नोंथाङा बे औवा मेवाइ जिथु बुंदो आरो अनला खारै बुंदो बेखौ ओ मा बोरै बानायनाय जायो आरो बे औवा मेवाया मा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां ओ बे औवा मेवाइआ औवा ओ औवा गुरखाफोरनिफ्राय ओंखारो आरो बिदिनो औवा जेनबा गोदान खेलिनाय अ गाजा ओंखारबोनाय बे खौ जोङो दाननानै जोङो बिदिनो बेनि बिगुरफोरखौ बाख्लाखौ फिरनानै जोङो ओ बिनि सिंनि गुफुर जिखुनु औवा गोरलैखौ जोङो फिसा फिसा हानानै गोबा गोबा हानानै जोङो बिदिनो अनलाफोरजों जानाय जायो आरो नोंथां अनला ओंख्रिखौ बोरैहाय संमोन होनबा आं । थांनो फोरमायनोसै । ओ औ बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगोन । बेनि ओ बेे अन गुन्दै खौ जोङो माइरंनिफ्राय जेनेबा माइरंनिफ्राय बानायो । माइरंखौ जोङो सु रोना लायो बिदिनो सोम दसे सोमनानै । खायफा सोमालासिनो बिदिनो सुनानै फोराननानैबो दोनो ओ बिदिनो दसे बियो जेब्ला स्राव स्राव जागोन दैया रानगोन अब्ला जोङो बेखौ थबसि एबा उलदारफोराव देयो। दानि आथिखालावथ' ओ अनला संनो थाखाय जोङो। बारा अन गुन्दै नाङा नालाय बिदिनो जों थबसिफोरावनो देनानै लाग्रोबाय । बिनि उनाव लानानै जोङो दाउ बेदर बेफोर सङोब्लाथाय दाउ बेदरखौ जोङो एवफ्रामग्रोना लाबाय मोजाङैनो । बे उनावहाय जोङो पियास सियास खारेंखयाथ' बिदि पियास सियास होलाया खायफा खायफा बिदिनो खायफा होयोब्ला होबाय औ ओ बि बिदिनो होनानै जोङो औवा मेवाखौ एवफ्रामग्रोनांगोन औवा मेवाखौ खारै होनानै जोङो मोजाङै रुइजासिम एवफ्रामनांगोन आरो नोंथां । बिदिनो एवफ्रामनानै जोङो । दै होबाय । बिदिनो गावनि नांगौखिनि मस्ला मस्लिखौ होना होबाय जोङो होनानै खारै होना होगोन आरो जोंनो खारैयाथ' मेनथार । खारैखौ नांथारगोन जोंनो अनला ओंख्रि । संनो थाखाय ओ बिदिनो खारै होबाय बिदिनो दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो देखाना लान नाय अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होनांगोन आरो जाहाथे बे अन गुन्दैया सिथाबनानै गथा जाया बेनि थाखायनो जोङो होलाय एरलाय होलाय एरलाय खालामनांगौ आरो । बिनि उनावहाय जेब्ला जों अन गुन्दै खौ होखांगोन अब्ला जोङो बे एवफ्रामना लानाय । दाउ बेदरखौ जोङो गारसननानै होनांगोन आरो नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो गारस'ना होनानै ओ बिदिनो संख्रि खारैफोरखौ नायनानै जोङो जेब्ला मोनगोन अब्ला जों बेखौ खांनानै दोनना जों जानो हायो आरो बेबायदिनो । अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां। ओ औ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंनो सानदों । ओ नोंथाङा नार जि ओंख्रि संफेरदोंना संफेराखै नोंथां?
औ नारजि ओंख्रिखौथ' आं संफेरनाय जायाखै नोंथां ।
औ
आं दा नारजि ओंख्रिखौ आं मोनजाफेरबाय दा आं बे नार जि ओंख्रिखौबो संनायखौ नोंथांनिफ्रायनो मिथिनो लुगैदों आरो नोंथांआ खोन्थानो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन थारैनो आ जोंङो नारजि संनो थाखायबो जोंनो खारै नांगौ नङा होमबा नोंथां। औ आ बे नारजिखौ जोंङो फार्स्टावनो दैजों खारै होनानै जोंङो रुनानै लाग्रोयो आरो जाह थे बे नारजिया गेब्ले थो होननानै बिदिनो रुनानै लाग्रोयो अमा बेदरफोरजों सङोब्लाथाय जोंङो अमा बेदरखौ जोंङो एवफ्रामना लानांगोन आरो। बिनि उनाव जोंङो पियास होयो बिद बिदिनो सब्राम बानलु बिदिनो थानाय दिनाव जोंङो दुनदिया होयो दाथ' गंगार दुनदिया थायो नंङा होमबा नोंथां। औ बेफोरखौ नारजि ओंख्रिफोराव होलायाबाबो जायो बिदिनो बेदरखौ एवफ्राम रुना लाबाय बिनि उनावहाय जोंङो रुनाय जिहेथु नारजिखौ जोंङो गेब्लेब्लाथाय बेयाव होलाना होनाय जायो आरो।
औ
बिदिनो नार्जि ओंख्रि संनाय जायो आरो नोंथां।
अब्ला आं नोंथांनाव केक खौ सोंनो बा फोरमायनो सान्दों आरो। ओ जेथि दे जों नार्जि होनना बुंदो बे नारजैया जों गिबियाव बे नारजिया मोनसे मैगं मोनसे गो थां मैगं सो नंङा होनबा।
औ नंगौ
औ बेखौ जोंङो सिगाङावथो जों बेखौ फाथो महरैसो मिथियो जेब्ला बेयो औ जे जेब्ला बियो रज'नानै जेब्ला गोरलै गोरलै बिलाइ जायो बे खौ जोंङो बेखौबो जों ओंख्रि जायो जेरै फाथो महरै बेखौ जों फाथो ओंख्रि होनना बुङो बे फाथो खौ जेरैहाय जोङो एवनाबो जायो बा बेखौ रुदुबनानैबो जायो। आरो बे फाथो खौबो नो जोङो अमादोंबो जानायखौ जों नुदो। आरो बे फाथो बेखौ ओं एवनानै बांसिनै जों बे बाथोखौ एवनानै जायो। बे जेब्ला फाथो महराव थायोबा ओ गोथां बिलाइ महराव थायो। बेखौ जोंनिया थावदोसो एवनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जेब्ला बेयो देरगोन बिफां गिदिर जागोन अब्ला बे बि-बिलाइ खौ खानानै ओ बे बिलाइखौ फो राननानै दोननाय जायो। आरो बे बिलाइया रान रानोब्लासो ओ बेखौ जों नारजि होनना बुङो नङा होनबा जि दा जों नारजि ओंख्रि होनना बुंबा ओ जोंहा बिलाइया गोरानसो जायो। जेरैहाय फाथोनिफ्रायनो नार्जिखौ मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ ओ दा नोंथांनिफ्राय आङो खारै ओंख्रिखौ माबा ओ जेन'बा खारैखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो मानिफ्राय आं बेखौ मिथिनो लुबैदों आरो नोंथांनिफ्राय।
औ नोंथां ओ मिथियो औ खोन्थानो हागोन। ओ खारैखौ बोरैहाय बानायो होनना बुंबा जों सिगाङावनो जोंनि बे ओनसोलाव मोननाय जितु थालिर थालिरा जोंहा गोबां जातनि थालिर दोङो। जों खारै बानायनो था खाय जोंहा जिथु बेगर गोनां थालिर होनना बुङो बेखौ आइथिया थालिरबो होनना बुङो। बै आथिया थालिर दा जेराब बिफाङा गिदिर-गिदिर जायो। बे बिफां गिदिर। जितु थालिथनिफ्राय। जोङो बै थालिर बिफांखौ दानफायनानै बेनि फस्ला बा थालिर बिफांखौ जोङो फिसा फिसा जिरनाय जायो। उम दानस'नानै आरो बेनि ओ मुरा थालिरनि जिथु मुरा बे मुराखौबो जों जोङो जावहखुनानै ओ फिसा फिसा दानफ्लानानै बै फस्ला आरो बै थालिर मुराखौ जोङो मोजाङै फोराननाय जायो सिगाङावनो। बेखौ दानग्लिनानै। बेखौ मोजाङै फोराननानै उनावहाय जेब्ला बियो गोरान जागोन बा बेयाव। खौ अराव खावनो हानाय जागोन बेयाव अर नांनाय जागोन अब्ला बेखौ जोङो ओ जमा बानायनानै बेखौ जोङो खावनाय जायो सिगाङाव अरजों। खावनानै जि थु बेयो हांगार जायो बे हांगार जानाय खौ जोङो उनावहाय जिथु बे हांगारनि अरा गोमोरगोन बा बे अरनि हांगारखौ जिथु जों लाबोनानै जिथु दैयाव बा बेखौ जोङो माबा मोनसे राहाजों बेखौ जोङो। ओ गुसु जानो होगोन बा अरखो खोमोरनायनि उनाव बेखौ। लाबोना दोनफैनाय जायो आरो। बे हांगारखौ। उनावहाय बेखौ ओ। सालिनाय जायो। बे हांगारखौ सालिनानै गुन्दै ओंखारो बेयाव फिसा-फिसा गुन्दै जायो जोंहा हाद्रि बायदि। बै हाद्रि बायदि। गुन्दै हांगारखौनो जोङो मोनसे खारै हिसाबै बेखौ दैजों सरनाय जायो। बे गुन्दै हांगारखौ जोङो। ओ माबा मोनसे सरनो हानाय राहा जेरैहाय जोंहा मोनसे थौ फिसा थौ बा जायखिजाया मोनसे बासननि गेजेरजों। बेखौ ओ बेयाव दोननानै बेयाव दै होनाय जायो आरो बे दैया जोंहा ओंखार बोनानै बे हांगारनि गेजेरजों ओंखारबो बोयोब्ला बे दैयाव मोनसे। ओ जोंहा खारै महरनि गोसोम बा जारेरे कालारनि जे थ' जों जानाय थाव बायदिबो नुयो आरो। जानाय थावनिख्रुइ बे एसे गोसोमसिन जायो बेनो मोनसे खारै महर जायो आरो बै खारैखौनो जोङो ओंख्रि फोराव बाहायनाय जाय खौ नुयो आरो बे खारैजोंनो जों गोबां जोंनि बर' फोरा गोबां ओंख्रि सङो जेरैहाय नारजि ओंख्रि आरो अनला खारै आरो बेबायदिनो खारदै खारै बेबायदिनो ओ खारैखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ ओ आरो औ नोंथां खोनादों नोंथांनिफ्राय बिदिनो गोबां मैगं जेनेबा ओंख्रिफोरनि बाथ्रा खोनानानै जेनेबा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो आरोबाव नोंथांजों राय्लायबावनो मोनगोन बिदिनो गोबां बाथ्रा ओ जोंना समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेखिनियावनो जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथ' जासिगोन नामा
औ दो दोनथ जासिगोन नोंथां ओ नोंथांनिसिमबो गोजोननायखौ लाबाय दा अब्ला जों बेखिनियावनो दोन थनसै नोंथां
औ